नोंथां औ नोंथां औ दासो खोनादों नोंथां औ
औ-औ जोंहा माने नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना
औ दङ नोंथां
औ औ जोंहा माने इदिनो हा आरो दैनि सायाव सावरायगोन आरोना जोङो दायो हा आरो दैनि सायावहाय सावरायगोन जोंहा माने जोंहा एसे औ जोंहा नोंथाङा फ्रियैनो दङना दायो
औ नोंथां फ्रियैनो दं
औ जोंहा नोंथांजों मोनसे टपिक माने हा आरो दैनि सायावहाय हा आरो दैनि सायावहाय जोङो सावरायगोन आरोना
नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा हाफोरखौ जोङो माबायदियाव बाहायो बेफोरबायदिखौ एसे फोरमायनानै होग्रोनि आङो नोंथांनो
औ दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो
औ जोङो हा होननानै बुङोब्ला जों औ जों खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों जोंहा हा होनोब्ला जोंहा हा फोरा माने गोबां रोखोमनि दङ आरोना जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो हा बाला हामा माथा हा आरो हा गोसोम आरो हा गोजा हा बेफोरबायदि दं आरोना जोंहा बेफोरनि बाहायनाया माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जोंङो बाला हा
औ
बाला हाखौ जोंङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै जोंङो न' बां लुनाय जेरै जोंङो सिमिन्ट अन्थाइ बाला बेफोरबायदि लगायनानै माने दानि माने फाकखा न' बेफोरबायदिखौ जोंङो माने लुनायखौ नुनो मोनसै आरोना फाकखा न' लुनाय जेराव जोंहा बेफोरबायदिखौ जोंङो नांथारगौ जायो आरोना जोंना बाला गैयाब्ला माने बेफोरबायदि न'आ जाया आरो हा आरो सिमिट बेफोरबायदि बाला अन्थाइ बेफोरबायदि गैयाब्ला माने जाया जिहेथु जोंहा आ बाला मोनसे न' जानो थाखाय माने बालाखौ नांथारगौ जायो जेरै जोंङो गुदिनिफ्रायनो बालाखौ नांगौ जायो आरोना जेरै जोंङो ओ बालानि बाहायनाय बेफोर आरो बालाखौ जोंहा दैखौ माने मोजां खालामनाय एबा फिल्टार खालामनायावबो बाहायनाय जायो। जेरै होनोब्ला जोंङो फिल्टार खालामनाय जोंङो दै खौ माने गोग्गो खालामनो थाखाय दै गुबुंलेखौ गोग्गो खालामनो थाखाय जोंङो फिल्टार बाहायनायाव जोंङो दैखौ सरनो थाखाय बालाखौ बाहायनाय जायो। जिहेथु जोंहा मोजां जायो आरोना दै सरनानै लोंङोब्ला बेनि अनगायैबो माने हानि बाहायनायफ्रा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै जोंङो हामा माथा हामा माथाखौ जोंङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै जोंङो दानि माने मुरथि जेरै जोंङो दुर्गा मुरथि लोखि मुरथि बानायनाय आरो बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरनि मुसुखा बानायनाय बेफोरबायदियाव जोंङो हामा माथाखौ बाहायनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो माने हामा माथाखौ बाहायो जेरै जिगाब बायदि बायदि लगायनानै जोंङो हामा माथाखौ बाहायो आरोना आ मुरथि बायदि रोखोमनि मुसुखा बेफोरबायदि बानायनायाव जोंङो हामा माथाखौ बाहायनाय जायो।
बेनि अनगायै माने हामा मथायावहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां आबादफोरा जायो जेरै - गय आबाद आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद जोगोनार आबाद थाइबें लाव बेफोर बायदि माने बहल जिंखा भिन्दि बेफोरबायदिया माने हाबा माथाफ्राव माने मोजां जायो आरो ना
अ
बेनि अनगायै माने गोबां रोखोमनि हा दंबावो गोसोम हा बेफोर बायदियाव माने गोबां मोजां मोजां आबाद जायो। जेरै साहानि आबाद आरो माइ आबाद बेफोरबायदिया माने हामा माथा हा हा गोसोम हा बेफोरबायदियाव जायो। जिहेथु हा गोज हा हा गोजा हाफ्राव जोंहा गोबां मोजां मोजां बिफां लाइफांफोर जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो
बेफोरबायदियाव माने हाफ फोरनि बाहायनायखौ जोंङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरोना जिहेथु जोंहा न' बांफोर खोनाय न' बांफोर बानायनाय बेफोरबायदियाव जोंङो हाफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो मोनसे दैमानि माथावरि आलि खोनो थाखाय जोंहा माने हाखौ बाहायनाय जायो आरो ना आरो जोंहा माने औ आरो जों हाफोरखौ माने गोबां रोखोमनि जोंङो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो जिहेथु जोंहा बुहुमाव जोंङो ह हानि सायावनो दं आरोना दा जिहेथु गासिबो माने बिफां-लाइफां, जिब-जुनार, दावमा-दावउसा, बेन्दों-बेनला बेफोर बायदिया माने हानि सायावनो ओ दं आरो ना हानि सायावनो रज'नानै दङ'। बेफोर बायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ दैनि बाहायनाय। दैखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै होनोब्ला जोङो ओ दैखौ जोङो गथा ओ लाव लाव आरो खफ' महरावबो जोङो मोननो हायो आरोना। ओ जेरै जोङो ओ गथा होनोब्ला बरफखौ मिथिनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा दैफोरजों जोङो संख्रिबो बानायनाय जायो जेरै जोङो लैथो गिदिर गिदिर गिदिरनि दै बेफोर बायदिजों जोंहा संख्रि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा ओ दै गैयाब्ला जोङो माने थांनानै थानो हाया जिहेथु जोंहा बुहुमाव थानाय जिब-जुनार, दावउमा-दाउसा, बिफां-लाइफां गासिबो माने दै नङाब्लानो थांनानै थानो हाया आरो। दैखौ मान नांथारगौ जायो। बेनि अनगायैबो माने दैखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय जों जोङो मोननो हायो जेरै जोङो दैमा दैसा बेफोर बायदियाव जोङो मोननो हायो आरो ओ नारेंखल बिदै बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेफोर बायदियाव जोङो दैफोरखौ मोननो हायो आरो। बेनि अनगायैबो दैखौ जोङो माने दैमा दैसायाव थानायफोरखौ जोङो लोङा आरोना। गोदो गोदायनि समाव माने लोङोमोन जोबोद मोजां मोजां साफा जायोमोन गोदो गोदायनि समावहाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां गाज्रि जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
दानि जुगाव जोङो दै लोंनो थाखाय माने गोबां गोथौ गोथौ हा सिंनिफ्राय जोङो लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। जिहेथु जोंना थिंखल गायनाय मथर बहायनाय बेफोर बायदिनि गेजेरजोंसो जोङो हा सिंनिफ्राय दैखौ जोङो बोखो हरनाय जायो आरो ना। जिहेतु जोंना दै मोजां बायदि मोननो थाखाय माने बिस फुट फसिस बेफोर बायदि ओ जोङो सिङावहाय पाइप सो हरनानैसो जोङो फिल्टार खालामनाय जा जोङो दैफोरखौ लोंनो हायो आरो ओ बेनि अनगायैबो दैनि बाहायनाया जादों ओ दैखौ जोङो ओ गोबां रांखावरिबो ओ खामायनो हायो आरो ना दैनि गेजेरजोंहाय। जेरै जोङो बथल बथल सोनानै फाननाय बायदिफोराव जोङो ओ दै सोनानै ओ फाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोबां रोखोमनि गारि-मथर बेफोर बायदियावबो जोङो दै बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ गारि-मथरफ्रा माने खाराब्लाबो माने दैफोरखौ माने ओ इन्जिनफोरखौ थान्दा खालामनो थाखाय माने दैफोर बाहायनाय जायो आरो ना। बेनि अनगायै माने ओ बुहुमाव माने दैनि बिबाङा माने गोबां दं आरो ना स्निजिसे जौखोन्दोसो दैनि बिबाङा दं आरो। बेनि अनगायैबो माने दैखौ जोङो गोबां बेफोर बायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थाबाबो जोङो दैखौ जोबनो मोना आरो ना। जोबनो थाङा माने दैेया। जिहेथु जोंहा बुहुमाव दैयानो बांसिनखा नालाय ओ जोंहा दैनि बिबाङानो गोबांखा। बेफोर बायदिनि थाखायनो माने दैयाबो ओ माने जोबनो थाङा। लोगोसेनो दैया माने दानि बेलायाव जों गोबां गुबुंले जानायबो जोङो नुनो मोनसै आरो ना।
खोनादों ना नोंथाङा? औ औ नोंथाङा होमबा दैफोरनि दै आरो हाफोरनि ओ बेलायावहाय माबायदि ओ नोंनि नोंथांनि मोनदांथिया बेफोर बायदिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
औ नोंथां बिदिनो ओ दै हा होनोब्लाथ' आं गिबियाव दैखौ बुंग्रांसै ओ बिदिनो दै होनोब्लाथ' जोङो जोंनि बुहुमाव एबा दा जोंनि जेसेबां ओ जों बुहुमाव थायोना दैनि बिबाङाथ' जों सानफ्रामनो बाहायबाय थाङो बेखौ जों मिथियो बिदिनो दैनि आ दैनि जोंनि पारसेन्टेज नायोबा हार्क नायोब्ला जों दैया जेसेबां जौ ओ दैखौ जों जौसे खोन्दोआव हमनो नाङोब्ला हमोब्ला आरो हमना लानो एबा हमनो हायो जों जौसे घन्टायाव जोङो बिदिनो नाइनटि सिक्स पयन्ट फाइभ पारसेन्टआ जोंनिया दै वाटार हानद्रेदाव माने नाइनटि सिक्स पयन्ट फाइभा माने दै गाज्रि आरो ना आ दै गारजि होनोब्ला आं बेखौ खोनथागोन नाथाय ओ बिनि अनगायै जों टु पयन्ट फाइभ फाइभआवल' फ्रेस वाटार आरो ना हानड्रेडाव थु पइन्ट फाइभ फारसेनाल' दै मोजां ना जों जायखौ जों फ्रेस वाटार होनो जों बेखौ लोंनाय बायदिसिना बायदियाव बाहायनाय जायो नाथाय जोङो नाइनटि सिक्स पयन्ट फाइभ पारसेन्टखौ जोङो बुहुमाव मोनोब्लाबो नाथाय जों बेफोरदिाय गाज्रि होनबा मानो होनबा जों जेरै लैथोआव मोननाय दैफोर ओ जों जेरै लैथोयाव मोननाय जोंनो लैथोमा बिदिनो दैमा दैसा बायदि रोखोमनि आरो ना बेखौ जों बुंनो हायो दै गाज्रिखौ नाथाय जों टु पइन्ट फाइभ पारसेन्ट दा जिखौ जों हा सिंनिफ्राय मोननाय फ्रेस वाटार जों बेखौल' जों इउस खालामनाय जायो जोंनि बुहुमाव थानाय जेसेबां फेस वाटार होनबा जों टु पइन्ट फाइभ पार्सेन्टखौल' नाथाय जों नाइन्टि सिक्स पइन्ट फाइभ पारसेन्ट दैया माने गाज्रि आरो ना जायखौ जोङो लोंनो हाया जों बेखौ लोंनाय जाया आरो ना बेखौ जों लैथो लैथोमाफोरखौ बुंनो हायो बि अनगायै जों टु पइन्ट फाइभ पारसेन्ट एब्ला जोङो जि जोंनि दैखर मटरफोरजों बोखांनाय थिग बायदिजों बोखांनाय हा सिंनिफ्राय मोननाय जों बेखौल' ओ जों इउस खालामनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो औ आरो हा हा होनोब्ला हा आरो दैनि फारागखौ बुंनो हायो बिनि गेजेराव जों गोबां फाराग मोन हायो जेरै जोङो ओ हा जोंनि हानिखुइ दैयासो बांसिन बुंनो हायो जोंनि बुहुमाव मानो होनोब्ला ओ जोङो दै दैनि दैनि अनजिमानि स्नि स्निजि स्निजि जौखोन्दो आरो बिनि अनगायै हानि हानि खोन्दोआ थामजि जौखोन्दो आरोना जौसे जौखोन्दोआव थामजि थामजि जौखोन्दोआव हा आरो स्निजि जौखोन्दोआ दै आरो ना जायखौ जोङो जों मोनथिनाय हानि बिबाङा बेसेबां बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां ओ बिनि अनगायैबो जोङो जों जोंनि बुहुमाव बांसिन दै दैनि अनजिमाया बांसिन आरोना नोंथां
औ औ
औ जों बेखौ जों जेब्ला जि थाखोआव फरायदों जों जेब्ला बेनिफ्राय जों मोनथिबोखानाय दैनि अनजिनाया एसेबां आरो दाहाय टु पइन्ट फाइभ पारसेन्ट आल' जोंनि फ्रेस वाटार जायखौ जोङो इउस खालामोबा लोंनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो हा होनोब्लाथ' नोंथांनि थाखाय फोरमायबाय जों हाजों गोबां रोखोमनि न' बां लुनायावबो बायनाय जायो जों हाखौ खोन्थाखाबाय नोंथाङाखौ गोबां रोखोम जोंनि ओनसोलाव जिबायदि हा जों गुबुन रायजो एबा गुबुन ओनसोलाव थांबा हानि हानि गुना बेलेग बेलेग जायो आरो हाखौ गोबां रोखोमाव बायनाय जायो दाथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो न' लिरनायफ्रावबो बाहायनाय जायो बिदिनो इटा बानायनायाव बाहायनाय जायो बिदिनो हा बाला बाला हा दङ हामा हा दङ माबाफोरखौ जों न' लिरनाय जायो बेनि अनगायै जों बालाफोरखौ न' लुनायफ्राव बाहायनाय जायो जेरै सिमेन्टफोरजों लगायनो जों मोनबा न'फ्राव जों बायनाय जायो बिदिनो बिदिनो ओमफ्राय जोङो हाखौ हामा हाखौबो जोङो बिदिनो नोंथाङा फोरमायखानाय बायदिनो जोङो गसाइनि बायदिसिना मुद जि दानायफ्रावबो जों बाहायनाय जायो आरो जोंनि साखाथियाव थानाय बेफोर हाफोरखौ बारा बाहायनायसै जों गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन रायजोनि बिसोर लाबोनाय जाय
थिंख्लि बानायनायफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना इथाबो बानायो इथाबो
बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव औ मोनोब्लाबो माने गोबां खम आरोना बेफोर हाखौ जों गुबुन ओनसोलनिफ्रायसो बिहरनानै जों बेफोरखौ बेफार फालांगियाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बिनि अनगायैबो जोङो जेरै दै होनोब्ला दैखौ जोङो गावनि जोंनि देहानि थाखायनो जों लोंनांगौ मानो होनबा जों सासे मानसिया जोङो सानसेयाव ब्रै बा दसनि लिटारसो लोंनो हाबा मोजाङै गावनि थाखाय जायनि थाखाय जोङो दै दै दैनि गोनांथि जायो जोंनि देहाया जेरै जों मटर साइकेल सालायनो एबा गारि मटर सालायनो थाखाय पेट्रल डिजेल नि गोनांथि जायो जोंनि देहाखौबो जों सामलायनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि मानो होनबा जोंना दैया खम जायोब्ला जों गावनो गाव बेराम एबा दुखु खस्थ'आव गोलैनांगोन आरोना ओ बेखौ जों बयबो मिथिखायो नोंथां बेनि अनगायैबो जों दैखौ मायाव बाहायोब्ला जों दैखौ मोनफ्रोम मोनफ्रामबो बिथिङावनो बायनो जों न' लुनायावबो जोंनो दै नांगौ बिदिनो जि जिम सुनायावबो दै नांगौ जों मोनफ्रोमबो जाया मोनफ्रामबो दै नांगौ आरो ना नोंथां जोंनि जिउ जानायाव जेसेबां संसार जानायाव जों फुंनिफ्राय सिखारनानै जों हरनि उन्दुजासिम जोंनि दैनि गोनांथि बिदिनो जों लामा सामा बानायोब्लाबो दैनि गोनांथि जोङो जिब जुनारनिबो गोनांथि दंफां लाइफांनिबो जों दं दफां लायनाय समाव बबा गायनाय समावबा दंफां लाइफाङावबो दै सोमनो थाखायबो जों दंफां लाइफांनि ओ दैनि गोनांथि जायो जोंनि आबाद मावनो थाखायबो जोङो दैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ औ
दैज्लां समाव आबाद मावनायानो जा जों गोरान खेथि मावनायानो जा दैनि जों गोनांथि नांथारगौ आरो एसेबाबो जाय दैनि गेजेरावसो जोङो थांना थानाय जिब जुनार दं बिफां लाइफां जिब बे बादिनो फिसा हाग्रा हाग्रा हारिसा आरोना बेफोरखौबो जेरै हारिसा हाग्रा हारिसा होनना बुङोब्ला बिदिनो फिसा फिसा हाग्राफोरखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां हाग्रा बंग्राफोर गिदिर गिदिरखौ बुंनायसै बिदिनो नोंथां दा जोङो जोंङो अन्थाइ जानो थाखायबो जोङो दै दैनि गोनांथि जायो ओ अन्थायाबो ओरैनो जाया बिदिनो दैजोंसो जोङो बिदिनो गलायनानै अन्थाइ जानायखौ औ बिदिनो नोंथां बिदिनो दैखौबो जों मोननै रोखोमाव मोननो हायो बिदिनो लाव लाव बिदिनो गथा गथा होनबा जों बर' जोंनि जायगायाव मोन